औ खोनादोंना औ खोनादों खोना खोनादों आंबो मोजाङैहाय औ होनबा नोंथां ओ जोङो मानि सायाव सावरायनो?
औ सोलोंथाइनि सायाव सावरायनोसै।
औ जागोन दे होमबा जोङो सोलोंथाइनि सायावनो एसे सावरायनोसै आरो जोङो सोलोंथाइखौ ओ मानो नांगौ आरो सोलोंथाइखौ जों लानानै मा मा खालामनो हायो। बा जोङो सोलोंथाइखौ माबायदि सोलोंनांगौ बेनि बागैनो एसे सावरायनोसै। होमबा आं बेनि बागै एसे सावरायग्रोनोसै
औ नोंगौ नोंथां।
सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनो सुबुं जिउआव ओ सोलोंथाइया जोबोद जोबोद गोनां मोनसे बाहागो माने जोङो सोलोंथाइ थायोब्लासो बा सोलोंथाइ मोनोब्लासो जोङो गोजौ फारसे जोङो दावहोनो हायो बा जोङो माखासे आ मिथियि बाथ्राफोरखौ आ मिथियै खोथाफोरखौ जोङो मिथिनो हायो एबा जोङो सोलोंनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों गेजेरजों जोङो
सोलोंथाइखौ जोङो माबायदि जोङो मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ होननानै बुङोब्ला आ सासे उन्दै गथ'खौ जोङो जेब्ला राव रायहांनो रोङो अब्लानिफ्रायनो बै गथ'नो जोङो मोजां मोजां रावफोरखौ जोङो फोरोंनांगोन
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोङो मोजां आखल आखु आखुफोरखौ दिन्थिनानै होनांगोन बिनि उनाव जेब्ला बियो बै सासे गथ'साया जेब्ला फरायसालियाव थांनो जायो अब्ला बेयाव बिमा बिफाया जोथोन लानांगोन लानानै जोङो फरायसालियाव होनांगोन फराय मोजां फरायसालियाव लांनांगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ फरायहोनांगोन ओ फरायसालियाव लोगोजों लांनानैल' लांलाय लाबोलायल' खालामबाल' जोङो बेयाव गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननाय नङा एबा बियो मोजां सोलोंथाइखौ लानो हानाय नङा बेनिखायनो जों बे गथ'सा सासे जोङो फरायसालियाव लांनाय लाबोलाय खालामनायजों जोङो बेनो फोरोंनांगोन बा बिनि ओ माखासे हाबा मावनायफोरखौ जोङो नोजोराव लाखिनांगोन
औ हागोन
ओ थिग बेबायदिनो जोङो सासे गथ'आ फरायसालियाव थांबाय थायोबा जोङो फरायसालियावबो जोङो खौरां लाहैनांगोन फोरोंगिरिफोरनियाव मानोना ओ बे आंनि गथ'आ बा बे गथ'साया मोजां फरायना फरायाखै बा सोलोंनो हादोंना हायाखै बियो फराय फरायसालियाव फोरोंनाय समाव माबायदि गोसो होयोना होआ
औ नंगौ
फोरोंगिरिफोरजों सावरायबाय थायोब्ला बेखौ आरो फोरोंगिरिया माने बांसिन बेखौ हेफाजाब होगोन सोलोंनायाव बा फोरोंनायाव बिनि थाखायनो जोङो बेबायदि ओ खौरां लानांगौ आरो दा बेनि अनगायै जोङो उनावहाय न'आव जेब्ला थायो अब्लानिया न'आव जोङो बेखौ सम बायदियै फराय होनांगोन सम बायदियै जोङो गेलेनो होनांगोन थिग बेबायदिनो जोंनो गेलेनायाबो मोनसे जोंनि गोनां माने गेलेनाय बायदिसिना खालामब्ला जोंनि मेलेम एबा जोंनि ओ खर'नि साननो हानाय बेफोरबो माने जौगाखांङो आरो बेजों लोगोसे बेनिखायनो जोंनो गेलेनाय लोगोसे फरायनाय बायदिखौबो नांगौ बेबायदिनो न'आव थानाय समाव बे गथ'खौ जोङो अ फोरोंनांगोन बियो हायैखौ आरो ओ बियो माने बेजों गथ'जों जफानानै थानांगोन जोङो बे फरायदोंना फरायाखै। जुदि मानोना बियो हारसिं थायोब्ला बेयो फरायालासेनो ओ थगायनोबो हागौ थिग बेबायदि थायोना गोबां माने बिमा बिफाया बे खौ जोथोन लानो नांगोन आरो बेबायदिनो फरायनानै उनाव जेब्ला जोङो माने जेब्लासिम बियो गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हाया ओ गाव माने गोरों साननो हनो हाजोबनाय जाया अब्लासिम जोङो बेखौ जोथोन लानानै जोङो नोजोर होनानै फरायहोनांगोन अब्लासो बियो एसे गुन गोनां माने मोजां सोलोंथाइ लानानै गोजौ जेरै गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय जोङो साख्रि बाख्रि बेफोरबायदि गिदिर मोजां खामानियाव बाहागो लानो हाहैगोन।
औ नंगौ नोंथां औ।
ओ नोंथाङाबो ओ नोंथाङाबो बेनि बागैनो एसे ओ फोरमायना होदो। हागोन नामा जेनेबा ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ जों लानानै माबायदि ओ मा मा हाबा मावनो हायो बा मानो नांगौ सोलोंथाइखौ बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो दे।
औ नंगौ नोंथां औ सासे उन्दै गथ'आ ओ गिबि गिबियावनो गावनि बिमानिफ्रायनो सोलोंथाइ मोनो। न'आवनो औ न'आवनो सोलोंनाय सोलोंथाइ मोननानैसो स्कुलफोराव फरायसालिफोराव औ होयो फरायसालिफोराव होनानै बे गो गोबां रोखोमनि ओ खोथाफोरखौ रोंङो ओमफ्राय औ आरोबाव माने औ खालि फरायबाल' जाया गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनोबो फोरोंनां गौ ओमफ्राय गेलेनो फोरोंनांगौ आथिखालथ' ओ खालि फरायबाल' माने सासे ओ मोजां मानसि ओ जानो हाया। औ। गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौबो माव मावनो रोंनांगौ। अबासो माने बेयाव सासे ओ इयुनाव सासे मोजां मानसि जानो हागोन आरो होननानै आं सानो माने औ।
होमबा ओ सोलो ओ सोलोंथाइया बेबायदिनो गोनांथार आरोना‌? जोंनि सुबुं जिउ ओ माने जोङो आबाद मावनोब्लाबो जोङो सोलोंथाइखौ नांगोन। ओ जोंङो बहाबा उम बहाबा जोंङो बेरायनो थांङोब्लाबो जोंनो ओ सोलोंथाइखौ जोंनो नांगोन मानोना फरायनो जों रों नांगोन ओ हांखोफोरखौ जों सिनायनो हानांगोन। जोंङो हमनानै ला जों आबाद मावबाय बै आबाद मावनायाव जोंङो मोनसे बिगियानारि मोजां आदब खान्थिखौ जोंङो सोलोंनो ब्ला जोङो एसेब्लाबो फरायनो रोंनांगोन बा जोंङो ओ हांखोफोरखौ सिनायनो रोंनांगोन।
औ नंगौ नोंथां।
जोंङो औ आबादाव जोंङो माबा मोनसे जुदि बे होनो गोनां मुलिफोर बा माबा मोनसे ओ भिटामिन मुलि बेफोर होनो गोनां जायो अब्लानिया बै समाव नोंङो बिनि मुंफोरखौ फरायनो रोंनांगोन। नङाब्ला नोंखौ माखा से समाव नोंखौ बे बेयाव थगायजानोबो हागौ ओमफ्राय जोङो बेनि बेसेन खौ जोङो नायनानै बुजिनो हानांगोन मिथिनो रोंनांगोन ओमफ्राय आरो मा समाव जोङो बेसेबां बिबांनि होनांगौ बेखौ बे मुलिफोरखौ थिग बे बेफोरबायदिखौ जोङो मिथि - नङा जोङो बेयाव माने गोबां खहा जानो हागौ आरो बेफोरबायदि मिथियाबा सोलोंथाइया बेफोरबायदिनि सायाव थाखायबो गोनां औ औ लोगोसे आरो जोङो दावबायनो थाङोब्ला
औ नंगौ
गासै जायगाफोरखौनो जोङो सिनायखाया बे सिनायैयाव जोङो माखासे समाव जोङो बैयाव लिरनानै दोननाय जायगानि मुंफोरखौ जोङो फराय- नो रोंनांगोन
औ नंगौ
बेफोरबायदि फरायनो मानसिया जों बे जायगायाव बबेथिं थाङो बा बबे मा जायगा मोनखौ जोङो सिगाङाव बुंनो हादोंब्ला मिथिहोदों आरो आथिखाल- आथिखालाव जोंहा मोनसे जायखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों गुगोल मेप जाय बेनि गेजेरजों जों जोङो सिनाय मोननि जायगायावबो जोङो बेजों नायनानै जों थांनो हायो। नाथाय नों सासे सोलोंथाइ गैयै जेबो फरायनो रोङि बा लेखा हांखो सिनायै सासे सुबुङा बेफोरबायदि खालामनानै थांनो हानाय नङा आरो बेखौ माने बाहायनो रोंनाय नङा बेनिखायनो बिदि बेफोरबायदि बेलायावबो सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ।
औ नोंगौ नोंथां
औ बेनि उनाव जोङो बे लेखा फरायनायनि अनगायैबो जोङो आरो माखासेफोर सोलोंथाइ दङ जायखौ जोङो गिदिर गिदिरफोरनिफ्राय नुनानै सोलोङो बैफोर सोलोंथाइयाबो जोंनियाव थानांगोन हमनानै ला जोंनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो हाबा जोङो हाबाफोरखौ खौ माबायदि मावो बा हमनानै ला सरासनस्रा जोङो बे जेखाइ खबायफोरखौनो जोङो साननानै ला
औ नंगौ नोंथां
खौ जोङो माबायदि हेबो खान्थिजों माबायदि खालामनानै हेबो बेफोरखौबो जोङो माने सोलोंनो नांगौ आरो बेफोरबो मोनसे बेबो मोनसे जोंनि सोलोंथाइ
औ
बेफोरखौ सोलोंनानै जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो थिग बेबायदिनो
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा नोंथांनि बायदिब्ला बे सोलोंथाय
औ
सोलों माने न'खर दानायाव बा न'खर बा संसाराव सोलोंथाइया बेसेबां माबायदि ओ बाहागो लायो एबा बिफाव लायो एबा माबायदि गोनां बेनि बागै एसे फोरमायनाया
औ नांगौ नोंथां औ मानसि जिउनि थाखाय सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदियाव ओ माबा माने मुवाफोरखौ बायनो थाङोब्लाबो बेनि बेसेनखौ रोंनाय बायदि दि औ फोरों फोरोंनाय माने सोलोंथया थानांगौ ओमफ्राय सासे आबादारि जायोबाबो बिथांनि माने एसे सोलोंनाय सोलोंथाय थानांगौ अब्ला बेयो माने जुदि माबा बुस्थु मुवाफोर बायनो थाङोबा जाहाथे